नोंथां हेल' अ खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनादों
जों अ
आंनिखौ खोनाहोयदोंना नोंथां
गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम औ खोनादों नोंथां
औ नोंथां आंनिफ्रायबो औ आंनिफ्राय बे फिन खनसे मोनाबिलिनि गाहामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरगग्रोनाय जाबाय
औ नोंहा दायो फ्रियावनो दंना
औ नोंथां दायो आं फ्रियैनो दङ खोनादोंना नोंथां आंनि आवासखो खोनाहैदों ना नोंथां हेल'